खोनादों ना?
हेल' औ आदा खोनादों
औ औ खोनादों।
औ। नोंथांजों आं माने मोनसे बिसयआव रायज्लायनो थाखायसो नोंथांखौ फन खालामनाय जादोंमोन आदा सम दंङ ना।
दंङ दंङ सम रायलायजागोन
औ आदा दाथ' जिहेथु गोलोम बोथोरनि बन्द' होदों नंङा होमबा आदा।
औ नंगौ।
अ जानो हागौ नोंथां नोंथांङाबो दा ओरैनो दसे बेफो-बेफोरबायदिनो बन्द' मोनदों खोमा
औ नंगौ बन्द' मोनदों।
औ दा नोंथांनिफ्राय आदा आं मिथिनो सानदोंमोन जे नोंथाङा बे बन्द'नि समाव मायावबाफोर बेरायनो थांनायफोरनि ओ प्लेन साननानै दोनदों नामा आदा?
आंथ' दायो बेबायदि माने एसे खामानियाव बेस्ट थ' दा बिदि माने सम जाथ'वाखै आरो सानदों साननायालाय दा टाउनफोराव नायनि बेबायदि आरो बेनिफ्राय त' सिगां थांनायमोन थांनाय बेबायदि माने लास्ट मान्थाव थांनायमोन माने बे शिलंआव एसे बेरायहैनायमोन।
औ आदा
बे बुल स्ट्राइक होननायखौ खोनादों ना?
औ आदा खोनादों
औ औ बेयाव एसे थांना फैबाय आरो माने ट्रेकिं खालामहैनांगौ आरो दं माने ब्रैजि बा मिनिटसो बेबायदि ट्रेकिं खालामनानै माने बे माबाखौ मोनयो आरो लकेसनखौ मोनो माने पा हार गोजौनिफ्राय एसे गाहायथिं अंखारलांनांगौ दा बियाव माने दङ थांनानै माने समायना आरो जायागाया जोबोर माने। मोनहैगबाला एसे खस्थ' दङ ओमफ्राय बे खस्थ'खौ माने बारलांनानै जेब्ला लकेसनखौ मोनहैयो माने मोजां नाङो आरो गोजोननाय मोनो आरो फट'फोर लानो भिडिअ' खालामनो बिदि जोबोर माने आरो गोबां मानसिफोर फैयो माने गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बिदिनो नों जों लोगो मोनदोंमोन बिदि देल्लीफोरनि महाराष्ट्र आरो बिदिनो गुबुन गुबुन जागानिफ्राय फैयो आरो। आरो दायोथ' बे ससियेल मेडियाफ्राव माने भाइरेल जागासिनो ना बे जाग्राया आरो मिनि फहलगाम होननााबो बुङो बेखौ औ बेनिखायनो मानसिफोरा फैयोदां आरो बेरायनो माने मोजांबो जागायाबो माने बिदिनो औ
औ आंबो खोनागासिनो आदा बे सिलंनि जि बुल स्ट्रेक होननाय आंबो गोबां मानसिफोरनि खुगानिफ्राय खोनागासिनो बे जायगाया गोबां सु समायना होननानै बे आंबो बे ट्रेकिं खालामनायनि गुबैयै माने आंबो खोनादों बेयाव बिबेदिनो ट्रेकिं खालामनांगौ खालामखांनायनि उनाव बिबेदिनो मोजां समायना जायगायाव मोनहैयो जाय जायगायाव जोङो बिब बिफोरबायदिनो मोजां मोजां फट' लानो हायो भिडिअ लानो हायो होननानै आंबो गुबुन गुबुननिफ्राय खुगानिफ्राय खोनागासिनो नो आरो आदा स' बेबायदिनो गुबुननिफ्राय खु गानिफ्राय खोनानायखाय आंबो सानदों बा आंबो दिनै बे बन्द' समावनो जुदि सम आरो थासारिया मिलायोबा आंबो सानदों जे बै जागाफोराव थांनानै बै जायगायाव थांनानै आंबो बै जायगाखौ बा बै जायगानि जे समायनाखौ बेखौ आङो नायगोन होनना सानदोंमोन आरो आदा
औ औ
आदा आं नोंनाव मोनसे सोंथि सो आरो सोंबावनायदोंमोन औ नो-नोंथांमोननि ओनसोलनि खाथिफोराव बिदि बेबायदिनो गोबां समायना जायाफोर दङ नामा बेराय थावना बायदि
अ जोंनियावथ' बिदिनो दङ जोंनि बिथिं अदालगुरिथिं माने गोबां बिदिनो बे भैरबकुन्द'आथ' माने फेमास। माने बे ट्रेंगोल माने माबा जायो आरो उरनाचल बिथिं आरो जोंनि आसाम थाबाय आरो बिथिं भुटान।
औ आदा।
माने बेयाव थाङो आरो गोबां मानसि फोरा पिकनिक स्पट बियो। ओमफ्राय बिदिनो बेलेग हादरावबो थांनो हायो। नाथाय नोंनो माने माबा नांगौ जायो आरो नोंनो आधार कार्ड अरिजिनेल।
औ औ।
औ। बेयाव थाङोब्ला माने अरिजिनेल आधार कार्ड लांनांगौ बेयाव गेट एन्ट्रियाव माने होनो नांगौ आरो बिदि ओमफ्राय आरो बिदिनो गोबां रिजर्टफोर दङ। फिसा बिला बिदिनो समायना समायनाफोर राय न' इक' रिजर्ट आरो बिथिं ओ बड'लेण्ड हेरिटेज दङ।
औ।
आरो गोबां बिदिनो दङ आरो माने
औ औ आदा।
नोंथांमोना जायगा माबलाबा जेनेबाला समफोरखौ बारहोनो बेबादि फ्रि जाबोला बिदि हायो आरो। आरो बेरायनो सम मोनोब्ला थांनो हायो आ‌ रो मोजां मोनो। एसे जागाफोरखौ माने नायनो हायो आरो बेयाव थांनानै माबायदि बेयाव थानाय जानाय बिनि थासारिफोरा बेफोरखौ सोलोंनो हायो आरो।
औ औ आदा। औ आंबो खोना खोनागासिनो। आदा जोंनि खाथियावथ' बेबायदिनो ओ दङ बेरायनो जायगा गैया नङा दङ। दिनै जोंनि खाथियाव बगामाथिया खाथि जायो। नोंथाङाथ' खोनादों खोमा बगामाथिखौ औ बे बगामाथिया खाथि जायो। बे बगामाथियाव जोङो बेबायदिनो ओ पिकनिक जानो बा ओरैनो लोगोफोरजों सम हगारनो बा जोंनि न'खरनि फेमिलिफोरजों जुदि जोङो एसेमान इन्जयमेन्ट लानोबा जों थांनो हायो। बगामाथियाव दिनै जोङो बेजों लोगोसे थांनानै जों पिकनिक जानायजों लोगोसे बैयाव जोङो दुगैनाबो बा दसे ओरैनो गावनि मोदोमखौ बेबायदिनो थान्दा खालामनो हैनोबो हायो आरो आदा। आरो बै बगामाथि जों खाथियावनो ग्रासलेण्ड होननाय मोनसेबो जायगा ‌ दङ। जेरावबो थांनानै जोङो पिकनिक ओ जाहैनो हायो आरो आदा। आरो बेजों लोगोसे जोंनि खाथियाव बिभिन्न' धरननि बेबायदिनो टि इस्टेटबो दङ मेन'काट टि स्टेट होननाय दङ। आरो बेबायदिनो जोंनि खाथियाव भुटानाबो जायो आरो आदा। जायाव जाय जायाव जोङो थांनानै बे रायहैनो हायो गुबुन हादराव जोङो। दिनै बेयाव हाबनो थाखाय जोंनो बेबायदिनो भटार कार्ड नांगौ जायो आदा भटार कार्ड बेबायदिनो आधार कार्ड जोङो नांगौ जायो होमब्लासो जों हाबनो मोनो आरो बे हाबनो बेखौ होनानै जोङो हाबनानै जों भुटानावबो बेरायनो हायो जों भुटाननि गुबुन गुबुन मानसिफोरखौ नुनो हायो बिथांमोना माबायदि गानो जोमो मा जायो मा जाया। बिथां मोननि ओ मा मावो मावा जों बेखौबो माने बिथांमोननि हादराव थांनानै जों नुनो हायो। बिथांमोननि आसार खान्थि नेमखान्थि बेजों लोगोसे गाननाय जोमनाय जानाय- लोंनाय आरो बेबायदिनो गेलेनाय बा खामानि मावनाय बा बिथांमोना माबायदि फरायो बिथांमोना माबायदि बिभिन्न' धरननि खामानि मावो जों बेखौ खौ माने नुनो हायो आरो आदा बिसोरनियाव जुदि जोङो थांनानै जुदि बेरायहैनो हायोबा। बेबायदिनो आरोबावसो जोंनि खाथियाव बिभिन्न' धरननि बेबायदिनो जाखा दंबावो आरो ना जेराव जों बेरायहैनो हायो ओरैनो सम हगारनो हायो। नोंथाङाबो मालाबा सम मोनबा फैदो। जोंनि जा जमायैनो बेरायहैनोसै। औ
माने सम मिलायबा थांगोन आरो मोजां आङै बिदिनो जागाफोरखौ नायना फैनोसै एसे इन्जय खालामनोसै बिदि आरो।
औ आंबो सानो आदा औ
बेरायाब्ला आरो मा समाव बेरायनो औ बेनो आरो
औ औ नंगौ बै आदा जोंनि प्रिथि्बिया गोबां समायना नङा हबा आदा? गोबां बेबायदिनो हाजो जोंहाला दंफां -लाइफां गोबां बिदिनो बिउटिफुल बास मोजां -मोजां बेबायदि जायगा दं जाय जायगाफोराव थांनानै जोंनि गोसोआ गोजोनगोन। जायफोरखौ जोङो नायनानै जोङो माने गोबां बेबायदिनो जिउआव मोजां मोनगोन आरो बेनिखायनो आंबो सानो जोङो सम थानायावनो माने बेरायना लानांगौ बा बेबायदिनो मोजां -मोजां जायगा खौ जों नायहैनांगौ थांनांगौ लोगोफोरजों बा न'नि मानसिफोरजों बा बिभिन्न' धरननि जोंनि स्कुल फ्रेन्डनानो जा बा कलेज समाव लोगो मोननाय लोगोफोरानो जा आं सानो जों माने जमा- जमायै बेरायनांगौ
औ औ
अ दिनै आदाया साना नामा मालाबाफोर लादाखफोरावबो थांनो होननानै?
आंथ' सानो आं नायबाय थायो माने बेलेग नि बिदि थांनायफोरखौ आरो रिल्सफोराव भिडिअफोराव मोनो बिसोरो माबायदि थाङो आरो बिनि समायना बेखौ माने नायबाय थायो आं। थांनो गोसो जायो, नाथाय समनि आंखालाव माने थांनो हायाखै आरो ब समान दाहालागि आरो जिहेथु बिदिनो बाजेटबो थांनांगौ जायो नालाय दा माने बेफोरजों लाबोदोंमोन माने मिलायाखै आरो इयुनफोराव नायनि माने आंनोथ' गोसो दङ। माने बेफोराव थांनानै एसे जायागाफोरखौ गावनि मेगनजोंनो माने नायहैनो गोसो आरो
औ औ औ औ थारैनो आदा आंबो गोसो जायो लादाखाव थांनो। बेबायदिनो आंबो रिल्स बा भिडिअ' बा इयउटुबफोराव आंबो गोबां नायो बा नुनो मोनो दिनै बै लादाख बायदि जायगाया गोबां समायना गोबां मोजां समायना- रमायना हाजो हाला दङ। बेबायदिनो जों लादाखाव थांबा जोङो बरफबो नुनो मोनो। बर'बाथ' आदा जोंनि जायगायावथ' गोलैया नालाय जोङो माने नायनो लुगैयो। बेखायनो आंबो सानो मालाबा समफ्राव उनाव जुदि ओ सम मोनब्ला बा सम मोननायजों लोगोसे जुदि बाजेटफोराबो जुदि मिलायोबा आंबो सानो बै लादाखफोरावनो दसे बेरायहैनो बा जायगाफोरखौ नायनानै बैयाव थानाय मानसिफोरा बै जायगायाव माबायदि जिउ खुङो बिथांमोना मा मावो बिथांमोननि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनायफोरा माबायदि बिथांमोननि न'फोरा माबायदि आंबो माने बेफोरखौ माने थांनानै नायहैनो बा मेगनजों बेबायदिनो नुनो थाखाय माने गोसो जायो आरो
औ औ नंगौ
औ आदा बेनो
बिदिनो माने बेरायनो नांगौ आरो बिसिनि था थानाय बिसोरनि न' बांफोरखौ माने सोलोंनो हायो जों मोनसे जायगायावनो थाबाय था जायोब्ला माने जों मोनसेनि गियानखौसो जों मोनबाय थागोन नाथाय गुबुननिखौ जोङो सोलोंनो हानाय नङा आर आरो जोङो माने नोंगौ मबाइलफोरावबो जोङो नुयो बा सोलोंनो हायो खिन्थु जों गाव थांनानै माने नुहैनानै सोलोंनाया माने बे आला दा जायोआरो आरो जों जेखौ माने बिजाबफोराव माने फरायनानै मोनो बेफोर जायगाखौ जुदि जों थांनानै जुदि नायहैनो हाबा ब्ला साबसिन मोनोआरो आरो गुबुननोबो जोङो फोरमायनो हायो बेनि जि एक्सपिरियेन्सफोरखौ
औ नंगौ आदा नंगौ आदा जोंनाथ' ओ समाबो जाबाय खोमालै
औ औ जागोन दे
बे मोजाङै सा सावरायलायबाय ओ दावबायनायनि बागै आं सानो जोङो गुबुन समफ्राव ज' जालायनानै बेबायदिनो सम मिलायबा जोङो बैफोर जायगाफोराव बेरायनो बा दावबायनो थांगोन होननानै
औ औ नंगौ थांनांगोन माने बिदिनो एसे प्लान खालामनानै माने ओ थांनो हाबोला मोजां आरो लोगोफोर जों माने बेरायनांगौ बे स समावनो माने आरो बेरायना लायाब्ला देहा मोजां थानाय समाव आरो मोनमोन सोलायनाय समाव
औ दे आदा जोङो होनबा दिनैनि बे सावरायनायखौ बे समावनो फोजोबथानोसै दे आदा औ